औ औ खोनादों। ओ बिदिब्ला जोङो ओ आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां।
औ
ओ जोंथ जेनेबा दिनै ओ मोनसे आयदाखौ सावरायनोसै जोङो ओ ना बेदर जानायनि सोमोन्दै। जिहेथु जोंहा ओ ना बेदरफोरखौ गोदो गोदायनिफ्राय जाबोबाय दङ। ओ दिनै ना बेदर फोरखौ मा माबायदि जायो आरो माबायदि संनानै जानाय जायोमोन गोदो नाफोरफोरखौ बा बेदरफोरखौ आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
औ -औ दे
जेनेबा ना बेदर जानाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंबो जाबोदों जोङो बे ना बेदर जाबासो भिटामिन मोनै सक्ति जायो। उम‌। जेनेबा बेफोरखौ संनाया नाखौथ गोदो गोदाय जेनेबा बिलो एबा हाखर हालायावसो जेनेबा गुरनानै लायनाय जायोमोन। बेफोराव गुरनानै जेनेबा गोदो गोदाय बांसिनानो थाव गैयामोन जाहैदों। माने रुनानै जायोमोन। ओमफ्राय दानि दिनावथ थावजोंसो बांसिन एवनानै जानाय जायो। दाथ जेनेबा नाखौ जेनेबा बायनानै एबा गुरना लाबोनानैहाय सायनानै मोजाङै सुनानैहाय माने नों जेनेबा माजों जानाय जायो गिबियावनो माने माबायावहाय जेनेबा थावजों एवनानै लानाय जायो आरो। ओमफ्राय जेनेबा मै थाजों जायोबा जेनेबा थावखौ गुदुं खालामनानैहाय नाखौ होसनो आरो फार्स्टआवनो एवनानै लायो आरो। बेनि उनावहाय ना खौहाय खांथ नानैहायो बे जेनेबा मैथाजों जायोबा बे मैथाखौहायो एवनानै लानानै गेब्लेहोनानै जेनेबा बे ना खौहाय होसनाय जायो आरो। जेनबा बे दैयाहाय गोदौब्ला ओ बेनि उनावहायो जेनेबा फास मिनिट जेनेबा दस मिनिटसो गोदौ होनानैहाय बेखौ स नानै खांनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनो जेनेबा ना संनायनि आयदा आरो बेदर होनोब्ला जेनेबा जोङो बेदर खौबो नों दाउ जाबा आ दाउ बेदर जाबा जेनेबा गिबियावनो ननि दाउखौहायो ओम हमनानैहायो माबा जेनेबा दै गुदुं गिबियावनो फुदुंग्रोना लानाय जायो बे दाउखौ जेनेब्ला बु बुथारोब्ला बेखौहायो गां फुनो जेनेबा गुरै जानायनि दै गुदुङावहाय बुथारनानै जेनेबा सोमब्रनाय जायो आरो।
औ औ औ।
ए जेनेबा गा गांआहाय गुरै जायोब्ला बेखौ फुनाय जायो आरो दै गुदुंनिफ्राय बोखांनानै। ओमफ्राय बेयावहाय दाउ जेनबा दाउआवहाय बे बे बिनि खोमोना एसे एसे थायोब्ला बे अरावहाय सावनाय जायो आरो। ओमफाय बेखौ मोजाङै जेनेबा साफा खालाम। नानै गोदोरनानै लाग्रोनानैहाय। बेखौहायो बे बेदरखौहायो। संनाय जायो आरो मा होनो सुना लाखांनानैहाय। बेखौहाय मोजाङै जेनेबा अदाबाव थावाव होनानै थावखौ गुदुं खालाम। खालामग्रोनानै जेनेबा बे बेदरखौहाय जेनेबा होयोब्ला संख्रि हालदै होगोनाय जायो आरो। बेह मोजाङै ए बुथ्रमनानै जेनेबा खोबहाब खोबहाब मोजाङै एवग्रो एवग्रा लानाय जायो आरो बेदर बुस्थुखौहायो। ओमफफ्राय बिनि उनावहायो। बे-बे जर खौहाय मोजाङै एवफ्रमनानै लागोरनानै बेनि उनावहाय बेनि जेनेबा बिनि बे बेदरनि दैफ्रा ओंखारनाय दैया रानोब्ला बेयावहाय बानलु होखानानै जेनेबा दसे खोबहाबना दोननानै बेनि उनावहायो दै होनाय जायो आरो दैखौ होसनाय जायो बेनिफ्राय मोजाङै जेनेबा गोदौहोनानैहायो जेनेबा दसे सम गोदौहोनानै एखौ संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो जेनेबा बेलेगावथ बे बेदरखौबाबो जेनेबा रुनानै जानाय जायो बेलेग जायगाफ्राव आरो जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो रुनानै रुनानै जानाय जाया आरो बेलेग जायगायाव नाखौबो। बे। मेवाइ गोखैजोंहायो रुनानै जानाय जायो आरो रुबाबो मोजां जेनेबा एवबाबो मोजां आरो दा नोंथांमोनसिं माबायदि जानाय जायो खोनथानो हागोन नामा?
औ औ ओ जानाय लोंनायनि दाथ नोंथाङा बिराद ओ गुवारै फोरमायना होबाय। दा सायलो। नायखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला ओ नोंथाङा दानि बुंबाय जे ओ ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंबाय नोंथाङा दानि ओ जिहेथु जोङो ओं ओंख्रि महरै ओ नाखौ माबायदि जायो? आरो बेदर खमाबाय जायो। जों जुदि ओ नाखौनायनि- थाङोब्ला जोङो ओंख्रि महरै ओ माबायदि जायो बेखौथ मिथिखाबाय बेनि उनाव जोङो नाखौ जोङो एवथाबनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो। जोंङो नाखौ जोङो ओ गोदो गोदायनि समावथ बेफोर गैयामोन। ओ जोंफोर गोदो गोदाय। समाव बिदिनो नाफोरखौ जोङो ओ साया लफासिनो जोङो गोदौबाय थानाय दैयाव लखबना होयोमोन डाइरेक्ट बेनि बिदिनो जों जाखायोमोन आरो दा नाथाय दिनैनि सो समाव जोङो नाखौ ओ मोजाङै सायना लागोन बेनिफ्राय सुनानै मोजाङैनो इनिफ्राय थाव होनानै बेयाव संख्रि रं होखानानै आर आरामसे जोङो एव ओमफाय बेखौ ओ एवफ्रामनानै माने औ ओंख्रियाव होबाथाय एवफ्रामो आरो थेब थेब एवना ओ एवना जानोब्ला आरो बेखौ ओ गोरान माने गोजा खालामलायनानै ओ एवनानै जायो। बेनिफ्राय। नाखौथ दा एवनानै जानाय लोगोसेनो जोङो नाखौ जोङो थिनानै दोननानैबो जायोमोन नङा होमबा जोङो गोदो गोदाय ओ जों फिनानै दोननाय होनना बुङोब्ला जोङो नाफामखौ लानानै फैनो हायो। जेराव जोङो। नाफाम बानायनायनो थाखाय जों गिबियावनो। ओ नाखौ जेनबा बांसिनानो जोंना फिसा फिसाखौ बानायो आरो ना। ओ ना मावाय ओ ना मावाफोरखौ बा ना फिथिख्रिफोरखौ बेफोरखौ गिबियावनो जोङो ओ नाखौ ओ फोरानग्रोनानै लायो। सानदुङाव एस लानस्रोना लायो आरो लोगोसेनो जोङो बेवहाय होयो जोङो थास बिसं ओ बायदिसिना जोङो बेवहाय मस्ला मस्लि देनानै होनानै जोङो लोगोसे औवा हासुुं जोङो ससे जों हासना लानानै जों बेवहाय ओ थास बिसंफोरजों ओ ना मावाखौ जोङो मिक्सार गलायनानै जोङो औवा हासुंआव सोना दोनो आरो लोगोसेनो जोङो बेखौ जोङो खफा होथिना दोन्नाय जायो बिदिनो जों फेसेवनानै बेखौ ओ गोबाव समसिम जोङो नाखौ जाबाय थायोमोन आरो। ओ दिनैबो दङ बे ना खाम बाहायनाया नाथाय दिनै जोबोद खम ओ जोङो बानायनाय नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो आ जों जानायखौ जों नुनो मोनो। जोङो नाखौ जुदि जोङो ओ जानायनि खोथा बुङोब्ला जोङो ओ जोङो नाखौ बहानिफ्राय लाना फैयो बेखौबो जोङो सावरायनो हायो गोदो गोदायथ' जोंहा ओ नाखौ जोङो दंग' दंला दैमा दैसा आरिनिफ्राय जोङो ओ मैहुर खालामनानै जों लानानै फैयोमोन। लोगोसेनो जोंना खौ ओ माबायदि जायो होननानै बुङोब्ला जोङो लोगोसे जोङो सावनानै जानायनि बाथ्राखौ बुंनो हायो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नाखौ जों सावनानै जाखायोमोन। जोङो अराव होनानै जोङो बिदिनो अराव। गारसना होन्नाय जोङो जोङो बिगुरफोरखौबो साया जेबो खिबो गारा बिदिनो जोङो अराव गारना होयो बिनिफ्राय जों खामफ्ले होयो आरो ना एसे बिगुरफोरखौ ओ खामफ्ले होनानै जोङो उनाव गनदो हांगारफोरखौ एसे एरस्रेट एरस्रेट खालायनानै जोङो। सावनानै जोङो बेवहाय जानायथाव जोङो फानलु गोरान बा फानलु गोथां बिदिनो जायोमोन लोगोसेनो जोङो ओ जोङो दिनैनि समाव सावनानै जानायनि सोलाय जोङो हांनानै जानायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो ओ। गोबां। जोंनि ओ आइजोफोरानो बुं एबा ओ ना नानि गेजेरजों जोङो हांनानै गोबां ओ जोङो जानायखौ नुनो मोनो दिनैनि आथिखालाव ओ गोबां फैसाया आरजिनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे जोङो बेदर जानायनि खोथा बुङोबा जोङो। ओ लोगोसे जोङो रोसि थेब थेब एवना जानाय बा जों फ्राय जानाय एवनानै जानाय बेफोरखौ जों बुंनो हायो जेराव दिनै बांसिनानो जोङो नुनो मोनो जोङो बांसिनानो जोङो बेदरफोरखौ जोङो अरनि खाथियाव दोननानै अर सालाय खाथियाव दोननानै जोंङो हांनानै जानायखौ नुनो मोनो बेवहाय। फियाज, बानलु फानलु बायदिसिना होनानै बेफोरबायदिनो दिनै ओ गोबां मानसिफोरा दिनै गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ बेफोरखौ फालांगि खालामनानै जोङो बायदिसिना फुजा फाथालफोराव जोङो अमा बायदिसिना फो खौ जुदि हांनाय जों नुनो मोनो बयलारफोरखौ जोङो हांनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां सोलिबोगासिनो दङ ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजों ओ जोंनि जिउआ जिहेथु थाबनानै थायो। जोङो बेफोरखौ जाखानांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला मानसिया बुहुमाव ओ जानानैसो थांनानै थायो जोंनि उदैखौ जोङो ओ सुफुंनो गोनां जायो बेनिखायनो जेराव जोङो गोबां खामानि दामानि मावनो गोनां जायो आथिखालाव जोङो नाफोरखौ बेफोरबायदि दंग ओ दैमा-दैसाफोराव बांसिन मोननो थांला। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बायदिसिना दिनै दाजेम ओंखारदों दिनै रथार बायदिसिनाफ्रा दुब्लि-फोथारफोराव दिनै ना- नाफोरखौ दिनै बुथारनो हमदों दिनै जोङो बेदरफोरखौबो जोङो गोदो हाग्रा बंग्रानि जिब-जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा हाग्रा बंग्राया गैला। ओ दिनैनि सम समाव जों गोबां ओ फैसाजों जों बायनानै जानो गोनां जायो नायानो जा बा बेदरानो जा, दिनै जानाय लोंनायनि सायाव गोबां सावरायबाय नोंजों ओ नोंथांजों दा नोंथां नोंथाङाबो ओ गोबां फोरमायबाय गुवारैनो बेनि थाखाय नोंथांनिख्रुइ साबायखर बावहरबाय लोगोसेनो ओ दिनै होमबा बेखिनियावनो दोन्थनोसै ना नोंथां?
औ दे उम उम